औ औ खोनाबाय आङो। नोंथाङा दा बे समाव सानजौफुनि मा खालामगासिनो दङ?
ओ आङो ओरैनो दंथ'यो दायो।
औ मोजां बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ दसे सम रायज्लायनो हागोन बायदि मोनबाय आं।
औ हागोन दे।
औ माने आं सायख'ना लानाय आयदानि मुङानो जाहैबाय आखाइनि हाबा।
औ औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायथिदो।
औ औ ओ आखाइनि हाबा होनबाथ' माने आखाइजों मावनानैखौ मावनायखौनो आख खाइनि हाबा होना होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ माने जों बयबो सुबुंफोरा आथिखालनि सुबुंफोराथ' बय लेखा फरायगासै अब्लाबो लेखा फरायना नाय खायफाया मेलेमजों मावनो हानाय खामानिखौ मावो आरो खायफाया माने आखाइजों मावनो हानाय खामानिखौ मावो आरोना जेनेबा मेलेमजों होनोब्ला जायफोरा फरायनानै साख्रि बाख्रि लाबाय डक्टर इन्जिनियार बैफोरबायदि माने गोज जौ सोरखारि मावख'आव खामानि मावबाय। बेफोरबायदि माने बेफोरबायदिया मेलेमनि खामानिखौ मावनांगौ जायो। नाथाय जोंहा जायफ्रा आखाइनि खामानि‌ आखाइजों मावनानै माबा मोनसे महर दाथाय होनाय बेसाद दिहुनो बेखौनो जों आखाइनि हाबा होना होमबा जों बर'फोरनिखौ सिगांआव बुंग्रोनोसै। बर'फोरनि बुङोब्ला जोंहाथ' आखाइनि हाबाया गोबां दं नङा होमबा? माने जोंहा दा गोदोनिफ्रायनो गामियाव संसार जाग्रा सुबुंलाय जोङो गावनि नांगौ जानाय गोनां जानाय बुस्थुफोरखौहाय गावनो न'आवनो बानायनानै लायो। ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय लानानै हालेवनायनिफ्राय लानानै गासैबो मुवाखौनो जोङा जोंनि न'आवनो बानायनानै लायो बेनिनो सबसे गोरलैसिन आखाइजों बा बानायनानै लाग्रा दैनि गोसोखांबानो बानायब्रबनो हाग्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा औवानिफ्राय बानायनाय ए नङा ओमबा?
औ औ नंगौ।
जोंहा मैगं खानो थाखाय सिगाव खादा नांगौ। खादा नांगौब्ला जोङो बेखौ औवाजों खाथि सैनानै गोबा गोबा सैनानै बेनिफ्राय जों खादाखौ दिहुननानै लायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो जेखाय जेखायखौबोथ' बे औवाजोंनो बानायो। खबाय बेखौबो जों औवाजोंनो बानायो बेफोर मुवाफोरा ना लायनायाव बाहायजानाय मुवा। आरो सान्द्रि। बेखौबोथ' न'आवनो बाहायो बेफोरखौ माने जों गासिबो औवाजों गावनि न'आवनो आखाइजों दसे जिरायब्रबनानै दिहुननानै लायो आरो। बिदिनो गोबां दंबावो जोंहा बिनि आरोबाव बानायनानै ला बाव जायफोरा माने गोनांथार जोंनि जिउ खुंनायावहाय। दंबावो गोबांनो। दंफांजोंबो बानायनानै लायो जेनेबा हालेवनो थाखाय जोंहा नांगोल। जुंगाल बैसफोर गासिबो दंफां जोंनो बेफोरखौ जों आखाइजोंनो बर' हौवाफ्रा दाननानै बानायनानै लानाय। आगजु बेफोरो आरो लावथि मोसौ। गुमनो गुमनो बा होनो थाखाय जोंहा लावथि बाहायो नङा होमबा। बे लावथियाबोथ' जों औवाजोंनो बानायनाय बेफोरो माने दसे गोसोखांब्रबबानो बानायो आरो मोसौ खुन्थिया जायखौ बुङो मोसौ खुन्थिया मोसौखौ दोबथानानै लाखिनो थाखाय बानायो बेबोथ' दसे गोसोखांब्ब्रनानै औवानि थुख्रा हास'नानै बेखौ जंफाट गोफार बानायनानै मोनसे खुन्थियानि महर होनानै जों बाहायबोदों गोदोनिफ्राय आथिखालावबो जाय जाय न मोसौ दं बैफोर न'खराव बेखौहाय दासिमबो बाहायो। बेबायदिनो माने गोबां जोंहा खामानि दङ आरोना। आरो बेजों लोगोसे बर' आइजोफोराबो आरोबाव माने गेदेर बिहोमा आखाइजों मावनाय खामानि होनोब्ला जोंहा जि दानाय नङा होमबा। जि दानाय आखाइजों दानाय आखाइजों मावनो हाबा फारि। बेफोरखौहाय माने गोदोनिफ्रायनो दाबोगासिनो आरो दानाय
उम उम।
लुनाय थावख्रि लुनाय बेबोथ' मोनसे आखाइजोंनो
औ आखाइनि हाबा।
हाबा बेफोरो बेबायदिनो आरो गोबां खामानिफोर जोंहा आखाइजों दानाय दङ बेफोरखौनो माने जोङो आथिखालावहाय खायफा सुबुङा गावनि जिउनि जिउ खुंनायनि थांखि हिसाबै लानानै खामानि मावनानै माने गावनि जिउखौहाय दैदेनलाबोनो हायो माने गोबां बिबांनि जेखाइ बा सान्द्रि बा खबाय बेफोरखौ हेबनानै हाथायाव बाजाराव लाबो बोनानै फानोब्ला जों गोबां रां खामायनो हायो आरोना नोंथां। आरो बेजोंनो माने मोनसे न'खरखौबो सुंथानो हायो आरो आरो आथिख खालाव माने गोबां दंबावो जायफोरा एसे सोलायबोबाय मडार्न फेसननि थाखायबो जोंहा बर' हिनजावफोरा माखासे खामानिखौ मावबावसै बेफोर जाहैबाय बिउटि पार्लार नङा होमबा बर' आइजोफ्रानो मावो बेखौहाय गुबुनारि बेबो मावो माने जोंनियाव बर' आइजोफ्रा मावो आरो माने बेफोरबायदि सासे हिनजावनि देलायनाय खानाय सिननाय मुसिगुर फुनाय मोखां पेसिल खालामनाय बिदिनो बडि मासास खालामनाय बैफोरबायदि खामानि बेफोर' गाैसैबो आखाइनिनो खामानि माने गासिबो सासे हिन्जाव सानि महर खौहाय फोसाबना हरनाय बेफोर खामानिखौहाय बे जिउ खुंनायनि राहा हिसाबै लागा लागासिनो जोंनि आइजोफोरा आरो खायफाया आथिखालावहाय हौवाफोराबो माने बेखौहाय मावसै माने हौवाफोराबो आथिखालाव पार्लाराव हाबसै नालाय खानाय सिनजानाय दारि हनाय एसे मोखां फैसेल खालामनाय आथिखालनि माने एसे साख्रियाला टाउनाव थानाय सुबुंफोरा? गावनि आसिगुर हानाय बेफोरखौबो माने पार्लारावहाय मावसै आरोना नोंथां माने। गावहा सम मोनाला नालाय पार्लाराव हाबनानै से गुबुनजों फोसाबजसेै आरो मानो होनोब्ला बैफोरबायदि फालार खुलिनाय सुबुंफोरा बैफोरखौ मावबाय थानायलाय बिसिनि आखाइनि हाबाया मोजां जाबोनायलाय बिसिनिया मोजां जायो आरो दा बेफोरबायदि खौ मोननो थाखाय मोजां मोननो थाखाय माने पार्लाराव थांनानै आथिखालनि सुबुंफ्रा हिनजाव बा हौवा। गासैबो पार्लाराव फोसाबजासै आरो। बेबायदि औ आरो जोंहा दंबावो मोनसे जि सुनाय जि सुनायाबोथ' मोनसे आखाइनि हाबा नंङा होमबा? औ औ बेबायदिनो बर' हिनजावफ्राबो एसे एनै जि सुनानै गाव गावनि रां खावरि खामायनो हादों आरो न'खर सुंथानो हादों ब्लाउस सुनाय बेफोरबायदि गस्ला सुनाय बेफोरबायदि खामानियावहाय माने हाबनानै दंङ आखाइनि हाबाखौहाय गावनि थांखि हिसाबै मावगासिनो दं। दा नोंथांनि मोनदांथियाव आखाइनि हाबाफोरा माबायदि आरो। नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि सोलियो बेखौ आंनोबो एसे फोरमायहरदो।
औ ओ जागोन नोंथां। ओम दा आखाइनि हाबा होननानै बुंङोब्ला? थ' नोंथांङानो बुंलांखाबाय नंङा होमबा? ओ दा जोंङो आखाइनि हाबा होननानै बुंङोब्ला जों बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो माखासे नांगौ जानाय जे न'खर खुंनाय बा जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय माखासे आगजुफोरखौहाय बिसोरो बा बिथांमोनहा दिहुननानै लाबोनो रों नंडा होनबा दा बै ओ बे गोनांथि जानायाव माखासे मुवा बेसाद बेफोर दिहुननानै लाबोदों आरो बाहायबोदों दा बेफोरबायदि दिहुनजानाय आगजु मुवा बेसाद नो जोंङो आखायजों बानायबोदों नंङा होमबा दा जे आखायजों बानाय गायनानै सोरजि जानाय माखा माखासे मुवाफोरखौनो जोंङो बा आखाइजों बानायनाय हाबाखौनो जोंङो ओ आखाइनि हाबा होननानै बुंङो नंङा होनबा। दा गोदोनि होननानै बुंङोब्ला जोङो जे गोदो गोदाय बा सिगां समनि आखाइनि हाबा होननानै बुंङोबाथ' जोंहा बेवहाय गोबां फैयो जेरै जोंङो न' न'निफ्रायनो लानो हायो न' लुनायनिफ्रायनो। ओ न' लुनायाबो मोनसे आखाइनि हाबा नङा होनबा दा जों सुबुंफोरासो ओ जों सुबुंफोरासो न'खौ बानायना नै लायो नङा होनबा दा बै बायदि ओ न' बानायनायाबो जोंनि मोनसे आखाइनि हाबा जों न'खौ मारै फसंनांगौ न'नि डिजाइनखौ जोङो माबायदि खालामनांगौ बेखौ जोङो सानखांग्रोनानै जोङो आखाइजों मावो नङा होमबा। उम जों सानखांनानै लाग्रोयो बेनि उनावसो जों आखाइजों मावो। ओमफाय आरो जों बेखौनो न'नि महर होयो आरो ना जेरै बेयाव न' होनबाथाय गासिबो जेरै ओ ओ न'नि माखासे न'आव जेरैबायदि न' थायो जेरै दाउ गग्रा गलि बाख्रि आरो थानो थाखाय मानसि थाग्रा न' बे फोर गासिबो आरो ना बेफोरखौ जों आखाइजों बानायनानै लायो नङा होमबा। ओ दा बे न'नि बेलायावहाय बे जाहैबाय आरो बेनि अनगायै जोंङो न'नि माखासे जों ओ न'आव बाहायजानाय मुवा बेसाद बेबो मोनसे आखाइनि हाबा जेरै जों न'आव बाहाय जानाय बा न'आव गोनांथि जानाय मुवा बेसाद ओंखाम ओंख्रि संनायावनो जा बा ओ माखासे हाबा हुखायाव बाहायजानाय आ बेफोर गासिबो आखाइनि हाबा जेरै जों बुंनो थाङोब्ला ओंखाम ओंख्रि संनायनि बेलायाव जोङो जेरै खादौ हागं बेफोरबायदिखौ बानायो नङा होमबा बेबो मोनसे आरो जेरै जोङो जान्था जेरै जौ जौ संनायाव बाहायो ओ बेबो मोनसे आरो बेबायदिनो ओ जेरै हालेवनायनि थाखाय जोंनो नांगोल जुंगाल मै लावथि बे गासिबो खदाल बेफोरखौ जों आखाइजों बानायनानै लायो आरो आरो बेबायदिनो ओ बेनि अनगायैबो जों ना गुरनायाव बाहायनाय जेरै जेखाय खबाइ सेन ख'खा बेफोर गासिबो मुवाफोरखौ जोङो माने आखाइजोंनो बानायो आरो। दा जोङो आखायजों बानायनाय हाबायाव जों बांसिनै औवाखौनो बाहायोमोन आरो गोदोनि समाव दाबो बाहायो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोंनो जेरै माइरं जावनाय सालिनायनि था ओमफ्राय जेरै संग्राय सान्द्रि नङा होमबा। दा जों बे संग्राय संद्रिखौबो जों आखाइजोंनो बानायो बेबायदिनो जोंओ अन गुनदै बा जोंहाथ माइरं देनो गोदोनि समावहाय ग्राइन मेचिन गैखायामोन नालाय दासो आथिखालसो गोबां मेचिन जाबाय नङा होमबा दा गोदोनि समाव जोंना उवाल देंखि बेफोरबायदि फाहामनानै लायोमोन आरोना बेबो मोनसे मानि आखाइजों बानायनाय हाबा आरो बेबायदि उम। दा नोंथांजोंना सावरायनायनि समाबो जाबाय अब्ला जों फोजोबथ'नोसै ना।
औ दे बिदिब्ला नोंथां साबायखर थाबाय आंनो बेसेबां सम होनायनि थाखाय।
औ दे दे गोजोनथों।